अ बिदिब्ला नोंथाङा बे समाव मा खालामगासिनो दङ
आङो आङो बे समावहाय जिरायगासिनो दङ आरो नोंथां नोंथाङाय मा खालामगासिनो हेलब
आंबो ओरैनो दङ बे समाव नोंथां बिदिब्ला जोङो दसे सम मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायलायनाय लानो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला जोङो जोंनि नैबे बड'लेण्ड ओनसोलाव मोननाय माखासे नाफोरनि सोमोन्दै सावराय सावरायलायनाय लानोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नों।
अ बिदिब्ला बिदिब्ला आङो दिनैनि बे आयदा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोल हेलाव मोननाय नाफोरनि सोमोन्दै जागायजेननोसै नामा? सावरायलायनायखौ ओ जो औ जोंनि ओ जोंनि बडलेण्ड ओनसोलाव गोबां रोखोमनि माख खासे लकेल ना फिसा फिसाफोर मोननाय जायो आरो
औ औ औ।
जों मानो जोंनि बे लकेल जोंनि बडलेण्ड ओनसोलनियाव जोंनि गामियारिनि फिसा फिसा दैसा आ बिलो दैमाफोराव गोबां रोखोमनि नाफोर मोननाय जायो। जेरै ओ नास्रायनि फुला गोरि मावा फिथिख्रि खावै मागुर सिंगि खुसिया, थेंगोना ओ बेंसि ओ ना दसुमै ओ माखासे बिदिनो ओ नासुल ना खांख्रा नाथुरि ओ बेफोर ना अन्थाइ बेफोरखौ जों मोननाय जायो आरो जोंनि ओनोल ओनसोलफोराव ओ माखासे गिदिर गिदिर नाफोरनि अनगायै ओ जोंनि बड लेण्ड ओनसोलनि सिंनि फिसा फिसा दैफोराव दैमा फोराव ओ माखासे जोंहानो ओ लकेल नाफोर मोननाय जायो आरो गुबुन जायगानि लैथोफोरनि गिदिर गिदिर नानि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो जोंहानो जोंनि बडलेण्ड ओनसोलाव आव माखासे नाफोरखौ मोनै दा बे जोंनि माखासे बडलेण्ड फोरखौ मासे बिगुरगोनां आरो बिगुर गैयै नाफोरखौ मोननाय जायो आरो। दा आं नोंथांनाव सोंथि सोंनो लुबैदोंदिओ जोंनि बडलेण्ड ओनसोल रोखनि ना मोनो आरो बेफोराव बे नाफोरखौ बबे जायगायाव मोन जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ। नोंथाङाथ‌ जेनेबा ना फोरनि मुंखौ बुंलांखाबाय बेबायदिनो बुंलांखानाय बायदि ओ ओ जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो ना गोरै सल ओमफ्राय ना फिथिग्रि ना मावा औ ना दुसुमाय ना खान्दा बिदिनो गुबुन गुबुन माने नाफोरखौ मोननाय जायो आरो। जोना जोंनि ओनसोलावहाय ओनसोलानो सोल गुबुन गुबुन नालाय‌ नाफोराबो औ बेबादि बुंनो थाङोबा ओमफ्राय मानसिफोरनि न‌ न खरनि माने फख्रिफ्रावहाय बिदिनो फिसिनानै दोननाय नाफोरा जाहैबाय बिदिनो ओ ना गुफुर ओ ना न्दा बेफोरखौ मोननाय जायो आरो जेनेबा गामिनि ना मागुर ना बामि बेफोरखौहाय माने गामिनि नखरफोराव मोननाय जायो आरोना औ औ बेनोसै ओमफ्राय ओमफ्राय आरो आङो बेफोर माने बेफोरबायदि औ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा मा ना? ना फोरखौ जानानै मोजां मोनो
माबोरै होनदों नोंथां ओ खोन होनफिनलाय नोंथां
औ माने नोंथाङाहाय मा मा ना औ औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे होनफिनदो दे हेल' नोंथां। औ खोनादों।
औ माने आं
औ औ औ। औ जाबाय दे औ आं नोंथांनि सोंथिखौ फिनसै ओरैनोथ' आङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गासिबो नाखौनो जानानै बांसिन मोजां मोनो आरो ओमफाय फाय आङो मोजांथार मोनो होननानै बुङोब्ला आङो ओंख्रि जायोब्ला आङो ओ ना। नास्राइ निसलाखौ बिदिनो जानाय मोजां ओ जोङो माखासे ओंख्रिफोरजों जायोबा जायो आरो जेरै खुमब्रा मैथाफोरजों जायोबा जोगोनारफोरजों जों जायोबा जोंना नास्राय निस्लाया गोथावसिन गोदैसिन जायो आरो ओंख्रियाव ओंख्रिजों संनानै जायोब्ला गोथावसिन मोनो आरो। जोङो फ्राय एवनानै जायोबा ओ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव मोननाय ना फिसा फिसा फ्राय फिथिख्रि फिथिख्रि नाखौ आङो एवफ्रामनानै जायोबा गोथावसिन मोनो आरो ओ फिथिख्रि नायाथ' सु सुबो दं नालाय एवनानै जायोबा गेस्रेम फ्राइ खालामना जाबा बांसिन मोजां मोनो। दा आङो नोंथां सोंनो बे बड'लेण्ड ओनसोलाव जायगा लायै जायगा लायै गोबां ना फिसा फिसाफोर मोनो नालाय।
औ औ।
बुथुमनानै जों एफा एनै बुथुमनानै जोङो ओ फाननानै ओ गंसे न'खर न'खराव ओ एसे जों गोथाव सोम खारजिनो हायो नामा नोंथाङा सानो नामा बिदि होननानै
औ आंथ' सानो जेनेबा जोङो औ खोनादोंना नोंथां।
औ औ बुंदो दे औ औ खोनादों दे बुंदो दे नोंथां।
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों खोनादों खोनादों।
औ आंथ' औ आं सानो बेबायदिया औ औ। औ जेनेबा आंथ' सानो बेबायदिनो ओ जेनेबा जों बेबायदि नाफोरखौ मोनो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ थां नोंगौ।
मा बाजारफोराव फाननानै हायो जोङो फैसाफोरखौ औ बेफोरखौ जों माने ओ बे फख्रिनि नाफोरखौ माने ओ बा जोंनि सोलिनाय आं सानफ्रोमबोनि सलिनायहाय जिउ
थां नंगौ औ।
औ औ औ आरो लोगोसे बेबादिनो ओ फख्रि गावानि न'आवहाय फख्रि मोननो हायगोना नङा होमा नोंथां
औ औ
औ औ औ बेबायदिनो गोबां बेनो गोबां राहाफोरखौ मोननो हायो आरोना जोङो ओ जोङो ओ बेबायदि नाफोरखौ फि फिनायनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि जिउखौ सलाय सामलायलांनो हायो आरोना औ ओमफ्राय ओ आं थ' जेनेबा औ नाखौ नाखौथ' आंबो जोबोद जानो गोथाव मोनो मोननायालाय बेबायदिनो ओ नाफोर खौहाय अनला मैगंफोराव गारसनला होब गार ओ गारना होबला आङो जोबोद जानो गोथाव मोनो आरो मागुर बेफोरबायदि औ औ बेबायदि खुसिया बेफोरखौहाय खादि खालामनानै जायोब्ला आरो बे लोगोसे औ औ हेफाजाब हो ओ जोबोद हेफाजाब होयो जोंनि माने जोंनि देहायाव खुसियाफोरा ओ ना मागुर ना मागुरफोरखौ जाबो जोङो भिटामिनफोरखौ मोननो हायो बेबायदिनो आरोना
औ औ आर
खरसफोरखौ जों मोननो हायो नोंगौ सैथि नोंथां बुंनाया सैथो आरो जोङो नाफोरनिफ्राय माखासे ओ जेनेबा बा ओ भिटामिन फ्रुथा एसे बोलो मोनो ना लकेलफोरखौ जों जायोब्ला ओं नंगौ सैथ्रो सानफोरनि जेनेबा गोजान गोजानफोरफ्राय जेनेबा सा फैनाय नाफोरफोरखौ देहाया खहा जायो जेरै लिभार बायदिसिना उदैनि प्रब्लेम बिदि जायो नाल लाय जोङो लकेल नाखौ जायोबा जेन'बा जोंनि देहायाव जेबो प्रब्लेम जालांखांबाय जोंनि देहाया गोग्गो जाबाय बेजों लोगोसे थै खम जानायफ्रा जेरै खुसि मागुर बेफोरखौ जायो थै मोनबाय। नोंथां होननाय बायदिनो नोंगौ सैथै। नोंथां बुंनाय बाथ्राया गासिबो सैथो दा आङो नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदोंदि जाबा ओ जोंनि बे लकेल नाफोरखौ जों दैमा दैसाफ्रावल' मोननो हाया
जेरै नास्राइ निस्ला बेफोरखौ जोङो जेनेबा फुख्रि खालामनानै फिसिनानै जेनेबा दुइ मा सानो जेनेबा दोननो हागोन नामा बेफोरनि नाखौ लाबोनानै औव औव।
औव औव द माथ बायो आथिखालाव जोङो नाफोरनि दैफोरखौ मोननो हायो नङा होनबा बायबानो बेबायदिनो आरो जोङो ओ ना फिसिनायखौ औ औ बिदिफोरखौ लाबोनानैहाय न'नि फुख्रिफोरावहाय जोङो दोनो फैयोबोला जोङो जोङो जोंनि गोसो जाबानो जानो हाबाय। गोसो जाबानो थानो हाबाय बिदि खालामानो हायो आरो जोङो जोंनि न'खरावहाय नास्रै औ बेबायदिखौ फिसिनो हायो आरोना औ फुख्रि थायो ब्ला फिनो हायो आरो बि फुख्रि बायनांलाबो जोङो न'आव नो गोसो जाबानो जानो हाबाय औ गोसो जाबानो फाननो हाबाय औ बे आरो बेबादि
औ
औ
नोंगौ नों नोंथां नोंथां बुंनाया सैथो जे बिदिब्ला जोङो जों नाफोरनिफ्राय गोबां जों जेनेबा नोंथां जोङो नानिफ्राय जोङो गोबां मुलामफा मोननो हायो जेनेबा फारसेथिं जों रांबो आरजिनो हायो आरो जोंनि देहानि थाखायबो मोजां जायो आरो जों जानोबो हायो जों नानिफ्राय गोबां मुला म्फा मोनो नङा होनबा नोंथां।
औ औ औ नंगौ नोंथां औ
जोंहा दिनैनि बे बड'लेण्ड ओनसोलाव मोननाय नाफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय बे सावरायखौ एसेयावनो दोनसै नामा नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां औ
औ गोजोन्थों नोंथां।